औ खुलुमबाय नोंथां औ। अ आं दा नोंथां। जों लाइमोन बैसोनि बागै सावरायनो सानदोंमोन नों था सम दङब्ला।
अ सावरायजागोन नोंथां औ।
औ होनोमबा बिदिब्ला आं फोरमायगोनोसै नोंथां।
दे फोरमायगोरदो नोंथां।
लाइमोन बैसो होनोब्लाथ' जों मिथिखायोआनो सेंग्रा सिख्ला सम होननानै। ओ साफा सेंग्रासा एबा सिख्लासाया लाइमोन बैसोआव मोगा मोगि जायो। बिनि गोसोथियारि आरो गोसो सान्थायारि आखल आखुआरि बिथिङाव बायदि मैया ओ जेथोगोनां। आरो बे लाइमोन बैसोआव जोबोद खैफोद गोनां बैसो। बै समाव हौवा हिन्जावसानि जिउआ गोबारै खारथाय खाारथायनि सोलायथायाइफोरखौ हमथानो थाखाय मोजां आबहावा आरो नांगौ रोखोम सोलोंथाइनि गोनां जायो ओ नङाब्ला जि हारथायाव बायदि रोखोम बेले बेजे सोमजिनायनि ओ थासारि फैनो हागौ। ओ लाइमोन बैसोआ जाबाय गोदान जांख्रिथायनि बैसो। ओ लाइमोन बैसोनि सोलोंथाइ राहाया नांगौ बायदि जानाया थारैनो गोनां होननानै जों सानो। बेनिखायनो ओ लाइमोन बैसोआव एसे बिमा बिफा एबा न'खरनि बाय बाहागि ओ गेदेर मानसि बिसोरो एसे नोजोर खालामनांगौ जायो। उम मोजां लाइमोन बैसोयावनो जोंनि जिउखौ मोजाङै दाना लानो रोंनांगौ जेरैहाय जों फरायनांगौ समाव ओ मोजाङै फरायना लानो रोंनांगोन। ओ जानाय समाव जागोन बिमा बिफायो एबा सोरबा गिदिर मानसिया मायबा बुङोब्ला जों बेखौ खोनासंनांगोन आरो लाइमोन बैसोखौ मोनसे महर सोलायनायनि बैसो होननानै बुङो।
औ
ओ लाइमोन बैसो होनना बुङोब्ला जि जिसे बैसोनिफ्राय जिदाइन जिगु बोसोर बैसोसिमखौनो लाइमोन बैस सो महरै सिनायनाय जायो ओ लाइमोन बैसोनि ओ जौगासारथायखौ गोरलैयै हमदां हायो ओ लाइमोन बैसोआव गोसोथियारि गोहोआबो जौगासारो। उन्दै बैसो ओ उन्दै बैसोनि गुबुननिफ्राय सोलोंनाय सोलोंथाइनि सोलायै गावनि बिजिरनाय गो फोरजों ओ बानजायथावै साननो हानाय गोहोआबो गोसारो। ओ जौगासारो ओ लाइमोन समावन नो सुबुंनि गाव आंगो ओ सानथाया सोमजिखाङो। ओ लाइमोन बैसोआव इयुन जिउनि जोबोर गोनांथियारि फुंखाफोरखौ बुथ उमना लानो हायो ओ आरो रोंथाय लुब बैनाय एबा नांगौ बायदियै दाउ आंगो लामाजों जिउ लामायाव दाउ खोनो हायो। ओ मानोना सोलोंथाइया जाबाय समाज सोलायनायनि मोनसे गोहोआरि बिजों उम लाइमोन समाव ओ। ओ लाइमोन समाव
औ
ओ सुबुंनि बादि सोलो ओ जिउ राहाया बाङो उम। मिथिंगानि सोमोन्दै गोथौ मिथिनो थाखाय बिसोरो ओ आथुर जाबोयो। ओ समाजनि फारसेबो बिसोरो मिथिनो ओ लुबैनाया बांलाङो ओ बायदि मोनदांथि आरो ओ हाबिलानि फिथाइ महरै लाइमोन गोसोआव सोमजि सोमजि खांनाय ओ गुलाय गुजायनि थाखायबो बायदि रोखोमनि नांगौथिया नुजाफैयो।
औ
उम लाइमोन-लाइमोननि गोसोथियारि गोसो सान्थायारि ओ एबा नांगौथिफोरखौ सफुंनायनि थांखियै ओ सोलोंसानि आरो न'खरनि गेजेराव गोख्रों सोमोन्दो ओ लाखिनाय सोलोंसानि ओ बायदियाव गोनांथि होनाय जायो।
औ
ओ बे सोलोंथाइया सेंग्रा सिख्लासाफोरनि थाखाय बांसिन फिथाइ गोनां जागोन। ओ आरो जों लाइमोन समाव गावनि गोसोबादि सोलिनो नागिरो खायफाया। बेयावनो सोरबा गाज्रि लामाजों आगान सुरलाङो सोरबाहा मोजां लामाजों आगान सुरलाङो। ओ लाइमोन समाव गावनि गोसोखौ ओ एसे ओ गावनो गाव हारसिङैनो बुरखायना एबा दबथायना लाखिनो रोंनांगोन। ओ आं बे खामानिखौ मावबोला मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन। ओ बेखौ जों सानग्रोनांगोन। आरो न'खरनि बिमा बिफाजों लोगोसे ज' थाफाना रायज्लायनो नांगोन। सोलोंनांगोन ओ मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन बेफोरबायदि बुंनांगोन ओ आरो फोरोंगिरिफोरनि खोथा मानिनांगोन गासिबो बि फिर गलााव सुबुंफोरनि आरो सार मेडाम मोननिबोबो बाथ्रा मानिनांगोन ओ जोंनि माखासे लाइमोनफोरा नाङा फाङा ओरैनो ज' ज' थाबायनानै ओ जौ लोंनाय जुवा गेलेनाय आरो सोरखौबा दाद्रि होनाय बायदि समाजनि गाज्रि खामानियाव लोब्बा थानायखौ नुनो मोनदों नाथाय ओ समाजखौ मोजाङै आब्रुथियै दैदेनोब्ला जोंनि लाइमोनफोरा गावबा - गावबा गावनो बुजिनांगोन बबे खामानिखौ मावब्ला समाजाव जौगानाय फैगोन आरो बबे खामानि खौ मावोब्ला समाजनि खहा जागोन बेखौ दिनैनि दिनाव बिजिरना नायनो सोलोंनांसिगौ ओ मानोना समाजजों लोगोसे गावनि गावनिबो खहा जायो आरो ओ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होनाय सार
अ जागोन नोंथां जोंहा जोंनि जे लाइमोन बैसो होनोब्ला
औ
जे गाव गावखौनो हमथानो हायि मोनसे ओ सम जेराव जोङो गोसोबायदि जोङो ओ गाव-गावनि गोसोआव साननाय बायदिनो जों जाजानो लुबैयो जेराव माखासे ओ गाज्रि खामानिब्लाबो जोङो बैफोर गाज्रि खामानिखौ जों मावनो गोसो जायो आरो दा बेबायदिनो ओ इयुनाव मा जागोन बेखौ सानालासिनो जों बैफोर ओ गाज्रि खामानिखौ लाइमोन समाव मावफ्लाङो आरो दा बेबायदिनो ओ जेब्ला मावखाङो अब्लासो ओ मावखांनानै माखासे खहा जायोब्लासो अब्लासो एसे हमदांनो हायो दा बैफोर लाइमोन समावनो जोंहा माखासे सोलोंनांगौनि गोनांथि जायो जेराव जोङो माखासे हाबा हुखा एबा माखासे गियानफोर बैफोरखौ जोङो गिदिर गोलावनि फ्राय जों ओ नोजोर बोनानै जोङो गोसोआव ओ सोनानै लानांगौ बेखौ सोनानै लानो हायाब्ला जोंनि इयनि जे थांखि जों बेखौ जाफुंसारनोबो ह हानाय नङा
औ
बिनि थाखाय जोंहा लाइमोन समावनो
अ
जों माखासे जे गिदिर गोलावफोरनि बोसोन बेखौ जों मानिनांगौ आरो हरनि माखासे सोलिनाय गैनाय गैयि बेखौ जों नायनांगोन बिनि थाखाय जोङो ओ सानग्रोनांगोन आरो गावखौनो बेबायदिनो खायफा सु सुबुङा ओ जाय सुबुङा ओ जे बिमा-बिफानि सायाव उदाङै जाग्रा बैसोर सुबुङा माखासे ओ सानस्लाबनो हाया जेराव गावसोर गावनि गाव गावनि ओ जिउखौ एबा गाव गावनि इयुननि माबा समाव ओ खैफोद खोलैनो गोनां जायो आरो बेबायदिनो गोबां माखासे लाइमोन सुबुंफोर दं।
औ
जेराव गाव गावनि बिमा-बिफानि ओ खोथा मानियो बेबायदि गिदिर गोलावफोरनि ओ बोसोन खोनासङि बेबायदि सुबुंफोर थायो आरो दा लाइमोन बैसोआव ओ सेंग्रा सि ख्लाजों मा मा जे ओ खामानि मावबोदों बेखौ हमस्लाबनो हाया ओ बैफोर ओ लाइमोन बैसोआव ओ गाज्रि हुदा हुदाफोरबो जाबोयो दा बेनि गेजेरजों माखासे समाजाव बेरेखा खामानि मावनायबो जायो। जेराव समाजाव गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरो दा बेनि गेजेरजों जोंहा गाव गावनि ओ जे हारिमु माखासे समाजफोरखौ ओ दैदेनलांनो थाखाय जोंहा लाइमोनफोरखौबो नायफालांनांगौ जायो जेर जेराव लाइमोनफोरा ओ गाव गावनि जे उननि जे जानांगौ फिथाइ बेखौ सानहरालासिनो माखासे ओ गाज्रि खामानि मावो बेफोरखौनो दा बेबायदिनो ओ लाइमोन समाव माखासे जानाय लोंनाय जे जुवा गेलेनाय बेबायदिनो बेरायनाय बैफोर बायादि खामानिया बांसिन लाइमोन बैसोआव सोलियो आरो
औ
दा बिनि गेजेरजों बेबायदिनो लोगोजों लोगो ज' ज' थालायनानै जे बेरायनाय एबा ओ माखासे जुवा गेलेनाय बिदिनो जानाय लोंनाय बेबायदि हाबायाव ओ ओंखारबाय थायोब्ला एबा बाहागो लाबाय थानानै न'खरनि माखासे ओ नांगौथि एबा न'खराव मा जालांदों बेफोरखौ मिन्थिया आरो दा बेबायदिनो ओ माखासे सुबुंफोरा ओ गावनि जे इयुननि समखौ खोमानानै लायो।
औ
बेनिफ्राय ओ इयुनाव गाव गावनो ओ जिउ राहा खुंनायाव ओ गोब्राब जायो आरो।
औ
दा बेखौ सोदांनो थाखाय जोंहा गाव गावनो ओ गोख्रों जानांगोन। जे गिदिर गोलावफोरनि एबा बिमा बिफानि सोरनिबा बिदा बिदा एबा बिब'फोरनि जों बोसोन लानांगोन।
औ
बेनो आरो, दा बैफोर गिदिर गोलावफोरनि बोसोन लाबासो जों गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन आरो। दा गाव गावनि गोसोबायदि खामानि मावबाय थायोब्ला लाइमोन बैसोआव बियो इयुनाव ओ मोजाङै मोजां गावनि थांखियाव सौहैनो हानाय नङाबो जानो हागौ। बेनि थाखाय जों गिदिर गोलावफोरनि बोसोन लानांगौ जायो आरो। दा नोंथां
बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां, समाबो जाना फैबाय।
औ नोंथां। नोंथांनो आं जाखिनि फोरमायनांगौ बेखौ फोरमायबाय। दा नोंथां जोंना समा जाबाय। जिहेतु जोंनि रायलायनायनि समा जोबबाय। दा बेयावनो दोनथ'लायसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम रायज्लायनो मोना गोजोननाय मोनबाय।
औ साबायखर थाबाय नोंथां।
औ औ दे।